खोनादोना?
औ खोनादों नोंथां बुंलाय
मा मावगासिनो दं? नोंथाङा दा मा माव
ए आंथ' ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां। जेबो मावथ'वाखै।
औ। नोंथाङा जुदि माने फ्रियैनो दंबा आं माखासे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां।
हान्था मेला राहा
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
हान्था मेला राहाखौ आं माने जागायसै हान्था मेला राहाया सुबुं जिउआव बा माने बेसेबां गोनां थिनायगना
औ।
हान्था मेला राहा हान्था मेला राहा बुङोब्ला माने हान्था मेला रा हान्था मेला राहा गैयाब्ला जोंहा जोबोद खैफोद जायो आरोना जिहेथु गोदोनि समाव हान्थामेला राहाया जोबोद गाज्रिमोन बा बिनि सुबिदाफोरा जोबोद फ्रायनो मोजाङैनो नङामोन आरो बुंनो हायो जों। जोङो जोंनि ओ बिदिन्थि हिसाबै जोङो गांलिया माने गोदोनि गामिफोरखौनो ला हायो। बे गामिफोराव जेब्ला गोदोनि समाव लामाफ्रा मोजां नङैनि जाउनाव ओ मोन दरसे गामिनिफ्राय गुबुन दरसे गामियाव थांनायावनो गोबां ओ मा ने उसुबिदा जायोमोन। जेराव माने ओ गोनांथि जानाय समाव माने मोनहैनो हायामोन। हा न्था मेला राहा बुङोबा बे हान्था मेला राहाया ओरैबायदि ओ गोनांथि नि समाजारि ओ रांखान्थियारि माने बुब्लियाव माने हामो दरसे हादरा जौगानो थाखाय मानि सायाव सोनारना थायो बुंब्ला जोङो बुंगोन हान्था मेला राहा बोरै बोरै बुङोब्ला जोङो ओ हादरनि बेलायाव लायोबा जिहेथु जोंहा ओ माखासे मुवा बेसादफोरखौ जिहेथु आ जोंनि हादोरा सोरजिनो हाया बा हादोराव मोननो थाङा। बैफोर मुवा मुवा बेसादफोर खौ जोङो गुबुन जायगाफोरनिफ्राय लाबोनाय जायो।
औ।
जुदि हान्थामेला राहाया नो मोजां नङाब्ला जों बैफोरखौ सम' जानायावनो माने गोनांथि जानाय समाव जोङो ओ बोरै' लाबोनो?
उम'।
ओ हान्थामेला रा ओ राहानि बिदिन्थिआव जोङो दं जिथु ओ लामा जाय गारि मथर खारनो थाखाय नांगौ। जिहेथु रेल लाइन रेल लाइनाव जोंहा आ ट्रेन खारो माल गारि खारो औ। बिनिफ्राय जोंहा ओ दङ बिरखं गाथोन। जाय अख्रां माजों दावबाय बेनिफ्राय दङ जोंहा दै लामा दै लामायाव जोंहा नाव जाहाज बायदि रोखोम ओ माने ओ बेसादफ्रा खारो। आ जिहथु आ हा
औ।
हा लामायाव जोंहा खारो जोंहा गारि मथर आ दावबायनो था खाय जोंहा गारि मथर खारो। जोङो ओ माबा मोनसे देहायारि खैफोद जायोब्ला जोंहाथ' गासिबो जायगानि खाथि खालायाव ओ‌ जोङो जोंहा देहा फाहामसालिफोरखौ मोननो थाङा। जायनि जउोनाव जोंहा गुबुन जायगायाव लांनांगौ जायो। जुदि हाआ हान्था मेला राहाया मोजां थायोब्ला जोङो सम' जानायावनो समावनो जोङो सासे बेमारि सुबुंखौ देहानि खैफोद जानाय सु बुंखौ जोङो देहा फाहामसालियाव गोख्रैयैनो ओ थिसनहैनो हागोन। ओ जिहेतु लामा लामानियाव बुंदों नालाय ओ लामानि ओ गेजेरजोंनो लामानि हेफाजाबावनो माने माखासे गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय जिहेथु जों गायनो हायो माखासे मैगंफोरा बा मुवा बेसादफोरा गुबुन जायगानिफ्राय जोङो ओ लामानि गेजेरजों लाबोयो जिहेथु ओ बिनि फ्राय जोंहा जोंहा रेल लामा रेल लामा बुङोब्ला माने रेल लामायाव। जोङो। ओ फ्रायनो सानोदि जोङो रेलखौ दावबायनो थाखाय ओ बानायदों। खिन्थु औ नंगौ बेबो मोनसे जोङो सुबुंफ्रा। दावबायनो थाखाय माने रेल लामाखौबो गोनांथि जायो। माने रेला लामायाव मा जायो जोङो ओ गोबां सुबुंफ्रानो। ओ मोनसे समावनो माने जोङो दावबायनो हायो आरो ना माने नै जौ नैजौ ओ सेजौ मानसिफ्रा माने मोनसे समावनो माने बिदिबा बेनि बांसिन मोनसे समावनो मोनसे रेलावनो जोङो गाखोनानै ओ गुबुन जायगायाव थांनो हायो। खम समनि गेजेरजोंनो जों मोन हैनो‌ हायो खिन्थु ओ जोङो रेलखौ ओ मा हाबायाव बाहाय बुङो जोङो। ओ माखासे जिहेथु थाव सोदाङारि थाव जाय थावफोरखौ सोदांसालिनिफ्राय लाबोनानै जाय जों फिल्टार खालामो जों टावउननिफ्राय जोङो गोबां माखासे ओ माने गुबुन गुबुन रोखोमनि थावफोरखौ दिहुनो बैखौ जोङो रेल लामाजोंनो लांनो हायो। मानो जों बेखौ ओ लामा सामाजों लामा हान्थायग्रा बा दै लामाजों लांनो हाया दै लामाजोंबो हायो खिन्थु जोङो लामाजों लांनो हाया। लामाजों लाङोबा जोंहा मा जागोन बै जुदि सोदाङारि थावा जुदि अर नाङोब्ला सोरबा गासनना होयोबा बेहाय ओरैबायदि माने गिख्रंथाव जाथाय जायगानोदि जों बुंस' हाया बेखायनो जोङो ओ रेल लामाखौ माखासे माने बिदि थाव माखासे गोबां रोखोमनि मुवाफोरखौ जिहेतु खैलाफोरखौ जोङो रोगानायाव जोङो रेल लामाखौ बाहायनाय जायो। ओ दै लामा दै लामा बुङोब्ला जोङो माखासे गोबां ओ जोङो ओ सानस' हायै जोबोद गिलिर गिलिर बुस्थुफोरखौ जोङो दै लामाजों लांनाय जायो मानो होनोबा दै लामायाव दैयाव जोङो जेसेबांखि गिदिर बुस्थु दोनगोन बियो माने गोदोआ बिनि जुदि बिनि जि जुदि देरथाया जोबोद गुवार जायोबा ज गोदोआ बेखायनो जों माने दै लामाखौ बांसिन ओ गोबां गिलिर गिलिर लेरथाइ गोनां मुवा बेसादफोरखौ जोङो रोगानो थाखाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव लांनो थाखाय ओ जोङो दै लामाखौ बाहायनाय जादों ओमफ्राय बिरखं लामा होनोब्ला जों बिरखं लामाखौ ओ बाहायनायनि गुदियानो जाहैबाय जों बिरखं लामाजों जोबोद खम समनि गेजेराव माने सुबुं माहारिफ्रा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम दावबायनो हायो आरो ना
औ
गोदोनि समाव बैफोर माने गैयैयाव माने जोबोद खमावबा जोबोद गाज्रि अबस्थायाव माखासे गोबां हाथायफोर जादोंमोन आरोना जितु जोङो समनि गेजे जेराव मुवा बेसादफोरखौ मोनसे जायगानो होयो गुबुन मोनसे जायगायाव दैथायहरनो हायामोन बा सुबुंफोरा दावबायनो हायामोन आरोना खिन्थु हान्था मेला राहाया मोजां जायोब्ला बा बिनि दुबिदाफ्रा जोबोद ओ साबजेक्टआव जायोब्ला आ बे हादोरा जौगानायाव माने रांखान्थियारि जौगानायाव माने समाजारि जौगानायाव जोबोद हेफाजाब मदद मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा हान्था मेला राहाया माने सुबुं माहारिनि जिउआव बोरै माने मदद खालामदों।
औ औ आं बांद्राय माबा मा होनो बुंनो हायाबाबो ओरैनो एसे जाखिनि हायो बेखिनिखौ बुंनोसै आरो नोंथां। मा होनो नोंथाङा खाबाय जिहेथु जोंना मा होनो हान्था मेला गैयाबा माने जोंनाया मा होनो माने एसे सुबिदाया माबा जायो आरो जोंनि असुबिदा जायो आरो माने। जों थांलाय फैलायनि थाखायबो मानो मा होनो प्रब्लेम जागोन आरो जेनेबा जों मायबा मोनसे जों अबबा मोनसेयाव थांनोबाबो माने जोंहा थांनाय फैनायनि रानो जुदि लामाफ्रानो मा होनो मोजां नङाब्लाबा जोङो हान्थिनो थाखाय मा होनो हान्थिनो थाखाय जों माबा खैफोद जागोन आरो हान्थिनायफोरावहाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा माने जों माने जि जोंनि जायगायाव‌ मोनै जिनिसफोर खौ माने जों इदि हान्था मेला गैयाबा माने जों मोननाय नङा आरो जेनेबा मुलिफोरानो जाजों जेनेबा जोंनि जायगायावथ' सब-सब मुलिफोरखौनो मोना नङा होमबा नोंथां बिनि थाखायनो माने जों मुलिनि बेलायावबो जों माने इदिनो मा होनो मोननाय नङा आरो जों जुदि सोरनिबा जिउखौ रैखा खालामनो गोनांब्लाबो मान ने जों हानाय नङा आरो बिदि थांनायै हान्थ मेला गैयाबा रो जों बिदिनो गोबां ओ रां रांखावरिनि बिथिङावबो जों माने माबा जागोन आरो एसे खहा जागोन आरो माने जों मा होनो थांनाय हान्था मेलाफोर आजिनायावबो एसे मुलाम्फा जाहैगोन। अ नङा होमबा?
जों सुबुं माहारिया माने ओ जोंनि गेजेराव आ खामानि बा ओ जिथु ओ गोनां जानाय माखासे सुबिदाफोर गैयिनि थाखाय जों गुबुन ओ